नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों गिबियावनो मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम फिन खनसे जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो
औ नों औ नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामदों
दायोथ' आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो फंनैसो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना आयदाया जाहैबाय गेलेनायनि सायाव जेरैहाय जोङो गोदो गोदोनि समाव माबायदि गेलेनाय दंमोन आरो आथिखालावहाय माबायदि सोलायनो हमखो गोदोनि गेलेनायाव माबा मोनसे इम्पुभ दंमोन नामा आरो आथिखालनि गेलेनायावहाय माबा मोनसे गावनि थांना थानायनि सायाव सोनारनायनि मोनसे राहा थागोन नामा बेनि बागै मा होनो बेनि बागै फंनैसो सावरायसै आरो ना नोंथां
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां थारैनो
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो जागायग्रोनोसै नामा
औ औ
औ दा नोंथां बिदिब्ला जोंना गेलेनायनि बेलायाव लायोब्ला जेरैहाय जोङो आथिखालाव गेलेयो नङा होमबा फुटबल क्रिकेट भलिबल बेडमिन्टन हकि बायदि रोखोमनि जोङो इन्टारनेसनेलनि जिथु गेलेनाय बेखौ जोङो आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनो नङा होमबा नाथाय औ नाथाय जों गोदोनिखौ बुंनांगोन गोदोनिखौ जों मा नुयोमोन जेरैहाय जोङो गोदोनियाव खारनाय गेलेयोमोन बारनाय गेलेयोमोन सै गेलेयोमोन आरो आरो जोंना बे काबादि गेलेयोमोन काबादिया गोदोनिफ्रायनो दंखायो नङा होमबा नाथाय आथिखालावबो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो नाथायबा आरो जों गोदोनि समावहाय दंमोन जोंना गिला गेलेनाय दा बैफोर गोदोनि गेलेनायखौ आथिखालाव नुनो मोनलिया आरोना नोंथां जायनि जाउनाव जोंनि आथिखालाव जनाखि गेलेयो बेयो जाहैबाय गासैबो माने इन्टारनेसनेल बिदिनो गेम गोजा आरो जेरैहाय जों गुबुन हादरावबो नुनो मोनो बा आङो गासैबो गेलेनायखौहाय नुनो मोनो आरो दा बे हिसाबै जोंनि गोदोनि जोंनि आबै आबौमोननि समाव गेलेनाय बा जोंनि गोदोनि मोनसे गेलेमुवारि गेलेमु बेखौ जोङो गेलेनायाव माबा मोनसे एसे मोनोमोन नामा आरो आथिखालाव गेलेनायखौ जोङो जिनाखि आथिखालनि गेलेनाय बेयाव जों मा राहा मोननो हायो बेनि बागैबो आं फंनैसो बुंनो सानदों ओ दा जोंना गोदोनि गेलेनाय होनोब्ला जों ओरैनो मोनथिखागौ जोंना जेरै गोदो मोनसे थासारि सोमजिदोंमोन जेरावहाय जोंनि बर'निनो होननांगोन जेनेबा बर'नि मोनसे जिनाखि बे गिला गेलेनाय खारनाय बारनाय सै गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गेलेनायफोरा मामोन नो जोंनि गोदो आबै आबौनि खोन्थानाय होनाय बायदिब्ला गावनि देहानि थाखाय मोनसे स्ट्रं लाबोनाय बा गावनि देहानि मोनसे मा होनगोन बेखौ फिटनेस नङा होमबा जिनाखि जोङो बेफोरबायदि गेलेनानै मोजां मोजां राहा मा होनगोन मोजां देहा सोम बानायनो हायो बा जोंनि देहाया राफोद थायो बे हिसाबै जोङो गोदो बेफोरबायदि गोबां गेलेनायखौ नुनो मोनो नाथाय जों बुंनांगोन जे गोदोनि जिनाखि गेलेनाय बे गेलेनायजों जोंनि माबा मोनसे जेबो जों मुलाम्फा बा जों थांना थानायनि राहाखौ जों मोननो हाया जाय खेलाया जाय खेलायानिखि मा होनो गावनि देहानि मोनसे राफोद जानायनि थाखायल नाथाय जों आथिखालनिखौ नुदों आथिखालनिखौ नुयो जे जेनाखि इन्टारनेसनेल गेम बे गेमावहाय जोङो गेलेनानै गावनि जिनाखि बे थांना थानायनि मोनसे राहा लामा जों बे राहा लामाजों सोरखौबा साक्सेस जानाय बा सोरखौबा आगान सुरहांनाय बा मोनसे थांखि लानानै मा होनो गाव मोनसे हादरावनो सिनायथि होनो थाखाय गावखौ सिनायथि होनो थाखाय मोनसे राफोद गोसो लानाय मा होनो आगान सुरनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा जायनि जाउनाव जोङो जाफुंसारनायखौबो नुनो मोनो बैफोरनाखि जिथु जाफुंसारनाय बिसोरो हादराव दिनै मोनसे गाव गावनि ओ सिनायथिजों लोगोसे गावनि केरियार गावनि जिनाखि बे थांना थानाय थानानै मोनसे राहा लामा बेखौबो मोननो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दा बेनिखायनो जों बुंनांगोन जों जेरै गोदोनि जिथु जिथु गेलेनाय बे गेलेनायजों जोंहा थांना थानायाव जेबो राहा मोननाय जायामोन। नाथाय जों मा आथिखालनि जेनाखि गेलेनाय बे गेलेनायजों जोङो गावनि थांना थानायनि राहाखौबो जोङो बेजोंनो मोननो हायो आरो। जेरै दिनै जों बुंनो बुंनो हागोन जे फुटबल गेलेनायनि ओ फुटबल गेलेनायजों जों दिनै गाव गावनि मोनसे हारिनि मोनसे सासे सुबुङा बा माखासे सुबुंफोरा दिनै फुटबल गेलेनानै इन्टारनेसनेलाव गेलेनो मोननानै ओ साख्रि मोननायबो दङ दा गावनि लाइफआव मा होनो गावनि थांना थानायनि मोनसे राहा लामायाव जाफुंसार सारनायबो दङ दा बे हिसाबै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे आथिखालनि जिनाखि गेलेनाय बेयो गावनि जिउखौ फसंथानायाव बा गावनि जिउखौ सुंथानायाव ओ गोबां राहा बा मा होनगोन हेफाजाब होयो आरो। दा बेनिखायनो जोङो ओ आथिखालनि गेलेनाय आथिखालनि जेनाखि गेलेनाय बेखौ जोङो। ओ मोजांसिन बुंनांगोन गोदोनि गेलेनायनिफ्राय नङा होमबा नोंथां।
औ औ थारैनो बुंदों नोंथाङा।
औ। बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननिखैजा गोदोनि आरो आथिखालनि गेलेनायनि माबा मोनसे फाराग दं नामा? जेरैहाय जोङो गोदो गेलेनायाव माबादि मोनोमोन माबादि राहालामा मोनोमोन आरो आथिखालनि गेलेनायावहाय माबादि राहालामा मोनो। बेफोरनि बागै सुंदयै बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ ओ
औ।
गोदोथ' ओं बादायलायनायफोर बादायलायनायफोर बा बेफोरबायदि मेडेल बा सार्टिफिकेट मोननायनि थाखाय बांद्राय गेलेयामोन जों होननाय खोनानो मोनो। नोंथाङा जेरै फोरमायदों औ औ बेफोरबादिनो काबादि ओ खाबादि बेफोरबादिनो रेडि खारनाय बारनाय बा दिरुं बोलायनाय बेफोरखौ गावनि देहानि थाखाय बा प्रेक्टिस नि नि थाखाय गेलेयोमोन खोबानो। आरो जोङो बुंनो थाङोबा बेफोर खेलाखौहाय बांसिनानो ओ बैसागुफोरावहाय बांसिन खायफा खायफा गामियावहाय बेफोरबायदिनो गोबां बैसागु मेला खुङोना नोंथां?
औ औ औ।
औ बेफोरबायदियावहाय बांसिन औ गेलेयोमोन बेफोरबादि खेलाखौ दानियाथ' गोबां ओ रोखोमनि खेला नुनो मोनो जेरै क्रिकेट नोंथाङा फोरमायदों। औ भलिबल बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि गेलेनाय जोङो नुनो मोनो आरो बेजोंनो बिनि गेलेनायजोंनो जोङो साट साख्रिबो मोननो हायो बा बेफोरबायदिनो सासे मुंदांखा बा नाम लाखिगिरि बेफोरबादिबो जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां औ।
औ। जेरै जा जोङो खारनायनि गेजेरजोंबो जोङो मोनसे मेडेल बा बेफोरबायदिनो सार्टिफिकेट मोननानै जोङो देरहाबोनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि खेला गेलनाय ओ गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि बादायलायनाया बांसिन दानि जुगावथ बादायलायनाय खोबावनो ओ बेफोरबादि बे फरायनाय लिरनायफोरावबो बादायलायनाय बा गेलेनायफोरावबो बादायलायनायखौनो जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो
औ औ
औ गोदोनि दिनावहाय गोबाङानो ओ उन्दैसा गथ'फोर उन्दैसा आगै मोनाहाय बेफोरबायदिनो टाइम पासनि थाखाय बल बेफोरबायदिनो खारनाय बारनाय गेलेयोमोन दानियाथ' बेफोरखौ जोङो खोब गेलेनायखौनो खम नुनो मोनो मानो होनोबा दानिया टिपसन लानानैबो खायफाया बेस्थ' थायोबा खायफाया मबाइलावनो लुदु
औ
बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खेलाबो गेलेनो हायो दानि जुगाव मबाइलजोंनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां ओ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खेला गेलेनानैनो जोङो थानायखौबो जोङो नुनो मोनो ओ खायफा खायफाया दासिमबो ओ खेरेम ओ टाइम पासनि थाखाय केेरेम फोरफोरखौबो दासिमबो गेलेनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो
औ औ
आरो जेरै खेराम होनोबा जेरै ओ ओ बेखौ मा होनोमोन ओ दासिमबो थास गेलेनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो दासिमबो बेफोर गेलेनाया खायफा खायफानि ओ खायफा खायफा ओनसोलावहाय गोमालांबाय बायबा खायफा ओनसोलावहाय दासिमबो बेफोर खेलाया गोमायाखै आरो दासिमबो गेलेबोबाय थायो
औ औ
औ ओ बेफोरबायदिनो जोंङो ओ खुमफु बा बेफोरबायदिनो गेलेनानै सासे मोजां मुंदांखा ओ सुबुं जानो हायो बेफोरबायदिनो नाम मुंदांखा बा बेफोरबायदिनो बिमा बिफानि नाम लाखिगिरि बेफोरबायदि जानो हायो जों खुम्फु गेलेनानै नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेफोरबायदि दानिया गोबांखौनो बादायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला आथिखालावहाय मा नो ओ जेरावनाखि गावनि मोनसे थांखि होसोनाय बे होसोनायानो जा बा गावनि मोनसे लामाजों आगान सुरनाय अ जेरावनोखि जाया मानो जोंनि ओ बादायलायनाय गैयाब्ला आथिखालाव नोंङो आगानसेबो ओ मा होनो आगानसे सेबो लामा हान्थिनो बा दावगानो हानाय नङा आरोना नोंथां जायनि जाउनाव दिनै आथिखालनि मुगायावहाय ओ ओरैबायदि मोनसे थासारि जानानै फैबाय जायनाखि ओ जायनि ओ जायनि गोसोआव माने आं ओइयाव थां थांगोन बा आं ओरै थोरै मोनहैथारगोन बैफोरबायदि मोनसे साननानै बादायनाय गैया बेैफोरबादि सुबुङा ओ जिउआवहाय ओ मा होनो दिनैनि बे समावहाय आ जाफुंसार सासे
औ औ नोंथांनिखौ खोनायासै नामा खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनायासै नामा नोंथाङा हेलौ